खोनादों,
मा खालामदों?
दंहोलै औ इयावनो नायफैदों,
फख्रिया नोंसिनि आरो ओंखायने
जाबाय।
बा फुख्रि दुंलायथारो दिनैसो मिथिदां। माहाजोन थारलै होनोमबालाय नोंस्रा।
जोंनि नंआलै।
सोरनिथो
आरो मोनैसो
नंगोना नङाथाय
नंगौब्रा हाया बिसिनि आतसा उम दैआनो
दै देरदो नामा?
अखा हाना देरा जायो नामा!
नायानो खारलांजुबसिगोनसो बे होनबा।
खारलांबावबायसोदां माखासे। माबाबो सायाखैनो। मुसारिबो होथेयाखै जेबो होथेयाखै।
मा ओंख्रि जायामोन?
ओंख्रैयानो माबासोमोनलै मैथा ना ओमफाय एम्फौ एवनायसो ओमफाय ना बाथोन एवबावनाय।
आयौ बुरजाथार।
ओंख्रैयानो नोंसालाय?
जोंना जाबोर थालै ओंख्रैयानो माबास दालि जहल सबाय बिमा एवनाय मैथा ना ओमफ्रायो दाउ बयलार आलु ओमफ्राय दाउदै एवनाय। जोगोनार बाथोन।
बाब बाब बाब
ओंख्रियानो
अबे मोनसेखो जाखो? इसे इसे
उम गासैखौबो इसे जाबाय आरो। हो? नै मा होनोमोनलाय बे मा मा खालामनो जाबाय आरो बयबो एसे इसेल'स संखायोबा ओंख्रिखौनो।
इसे इसेल' जादोंबा
हनै इसे इसेल' संखायो मोनथि बायना
ए ए ए।
गोदाव सोराव एगजाम दङ' नामा दिनै?
उम दंमोन।
आदसा। आंखायसो अनलाइन जाथाराखैदां। वातसापफ्राव वाटसापफ्राव नै मा होनोमोनलाय? दा बुंथ'लालां दायो बुंसै आं। दायो बुंसै आं।
मानाय
दा होनसै आं जेबो दा होनथ'ला आङो बाहाय। सोर सोर दं?
ना ना पिरौसा थानांगौब्रा।
हाब एखमबा लोगो थाबाय नालाय।
थुलियाव थाब' नांगौ आं।
थाया दालाय दखानथिम फंबाय थालाबाया मा न मोनोनलाय बे।
मा जादों।
नै जिबौ रुंग'नाय नुदां।
बा दानस्लायबावो।
माबा जा गिदिर दंगाय दं नै। बे जानों नु नुवाना बेखौ। हा।
न'आव लानानै था मुलि जायो बि। देवदुनो रुंगुनाया जिउ रुंगुनाया।
उम थाखा जायनि ना।
औ सना दोनै।
जनालाय।
स बे हंलाया न'आव थाबा टावार नांनायावसो जि फन रायलायनो गोब्रोमलाबोयो ओमफ्राय टावार नांनायाव थाबा नांनायाव थाबा थैनोबो हरा ओमफफ्राय जोंथाव थावनो।
नोंखौसो थांदों होनना मोनथि नों खिन। दावरनानै लायाबा मिथि नामा।
मोनथिया जायो नामा।
सास गैयानो।
खार गैया खालि।
रोंथिं खारेन थायो नामा।
बा ओरैबायदि।
मोजां होनबा फैबाय मोनदां
मा जानायनि खारेन गैया थानागौ जाखो एप्स ना बावदोंला सोरनावथ' होयो बियो
आदा गावनावबो थांबांलाना बे बारा औ बेनिफाय
दाव ए दाव एरदमोन आं
उम
मानो थांला बि बिसिनाव
मालायबा गग्लासो खिन्थालाबायजानाय नंङा नङा मालायनि बुंनाय
मोनथिथारो नोंसोर लोगोथारना
हा
नोंसोर लोगोथारना मिथिनांगौ नोंथ' मिथिथारनांग
नों जानायखौ नों खिन्थागोन होनलाय दे मा
लोगोजोंलाय मा खो खोन्थाया बेलाय मा खोन्थाया बे
आरो
खोन्थालायाबाथाय लोगोआनो नङा बे
ओम
मा मा होनदोंथाय नांलायनोसो नागिरखो नामा गोदाव सोराव
म खोन्थानांगौ दाखालि गब्लासो खिन्थाला बायदोंमोनो
बेनो जाबाय लोगोथारना नोंसोरो
हाजिरा मावनो माबानाया माने लिंनायाव सानजौनासो थांदों नो न' बिसिनावहाय ओंखाम जालायलायनानै ओमफ्राय आदा गोमबोरा रागा हाजिरा मावनो
ओ
ओमफ्राय दाख्लै साननैसो रायजायलायाखैमोन नो
जानोबो हागौ
औ
बुंनोबाथाय बुंनो बेनाबो खुुगाया नोंसिनाव थांलाबायोना लोगो जाथारला आङो खिन्थाखाबायगोन सानो
लाजिखागोनथ आरो
दासो देलाय बावो नामा मोनायाव
मा माला
गाव फुननो गोसो जानानानै फुननायाव बिनानावखौसो खाथायबावो नामा नोङो
आं संदोंमोन आलथा लानानै जाबाय आरो
जाग्रालायगोन
मोजां
बिसास खालामा मानसिया
उ
गाव गोसो जाना फुंगाथारनाया बिनानावखोसो खाथेबावबाय ओमफाय। जि देलायलायथार आं दिनै हिनजावफ्रा माबायदि बुंदों बिदि होननानै देलायथारदोंब्रा बियो।
गासिबो थ्रायनायजोबो
उ गावसिनि थाइजौखौबो होयै नै गावसिनि थाइ जौ हैलाय बावानामा नों जानो होनबाबो अननायसो गावसोरनाव दंबा बेबायदि जायो मानसिया
आदसा आं नोंखौ मैया मा होनोमोन दे साला थांगोरलायनानै फालतु
मानि मानि फैसामोन
आं नों माबा मोनसे हरनो नागिरदोंमोनब्रा। जिखुन जाया फिथाइबो जानो हागौमोन
जागारलायगोन नोंनि खोथाया मेसिसआनो माबासो हाबफै थादों खारिगाव बारबोनानै दाथावनो खालामनोसो हाबफैद मेसिसानो
बे नोंनासोदा दाख्लै लाय मा मखि
ओमफ्राय नों आरो माथो खो फनलाय होनहरखायाखै ओमफ्राय मसेजआनो हाफैलाबाय होननानै मिथिखायो ओमफ्राय फ'नाव होनरनो हायामोन आरो नोंहा
औ मोजां रायलाय
मोजां रायलाया सोर हाबासो मोजां रायलायानो
जेरावबो बिदिनो जेरावबो बिदिनो एखे माखासे खोनासंग्रायासो दा
बे खोनासंनानै माबाग्राया
गोदाव सोरावसो
ए नोंगौब्रा
दं नामा ओ नोंनाथ' नों होनो आरोखि नों खिन्थाहरदों आरोखि गोदाव सोराव अय नायलै नोंयो
म म मोनसे बुंनोबो मोनसे मोनसे लांबाय थानांगौलै
नंला दाहाय होनदों आं जेबो होनलां
गैला जोब्बाय
माया गैला जोबाखो मिथिबायना आं बाहायसो जानला मोनला होनाखो मिथिबाय दाहायसो होनगोन आं बै पार्सनेलावसो औ इंलिस सोदोब बाहायनो मोना होनदों नामा बावलाला लांजोबोलै
हमलाजों आंजोंबो इंलिसनि
बवा हायो नोंसोरजों
थादों
मा
बेबो हा लास्लाबलायलाय रोङो ओमफ्राय दसे दङो रायलाय टपिक होनबावबाय आं
बे बादि जों मा जानांगौ दे मा जाखोसै बेलाय नै माबा जाबावबाय मा होनो दानाय जाबावसि मिनथिदां
माबासिमब्ला मा होनो बार'सिमथा माबासिम इलेभेन
ए मा जानांगौ बिदिजों नै थाबथा थुबुथासो खोनाबाय मिथिबाय नोंनि खौ थाबथाब थुुबथासो खोनाबाय
खोनायाखै आरो
दासो मोजां खोनाफिनदों दासो मोजां खोनाफिनदों
ओ
नोंना नेट आनो नांनोनागिरा नै
हो
दानख खायो दानख'खायो ना होनदों हाब बिदिखौ दानख'जोबो
दानख जायो नामा र आं दा हरसिनबना सोंफिनसै आ नोंनिखौ
उ
बेसेबां जाखांबाय नोंना
माया रायलायनायनिया औ
ओमफ्राय बे हाबगोनाव थानायानो हाबगोन थानाया बेसेबां दं आरे नों मा गोदाव सोर राव दे बेखौ फोजोबग्रोदो आं दा बे माखौ फोजोबग्रदो दे आं दा सोंफिनसै जायालै माखौबा बुङा मा खौ बासो रिदि थाखादो
जिरु
माबा खांबा
मिथिलाय लाङा लां
हा
मोनथिलाय लाङाना आङो।
दे बाज्ल'दो नोङा जानोसैनो
बाज्ल'नो
औ
जानला मानला सो
थावरानो नाङा औ हा रायलायथ'ला नै आङो न' सिबिनांगौ। मा खालामनांगौ?